नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो गोजोन सानजौफोरनि गाहाम हाम्लायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ गिबियावनो नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय। ओ दा नोंथांनिसिम ओ खल हरनायनि जाहोना बेनो नोंथांजों आं माखासे सोमोन्दोनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा फ्रि दङ ना? औ नोंथाङा सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दा नोंथांजों आङो ओ ओ माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों दा बेयावनो गुबै आयदा हिसाबै दङ ओ नोंथाङा दिनैनि समावहाय ओ फालांगिखौ जिउ दैदेननायनि बेलायाव गुबै राहा सानो ना साना?
सानो नोंथां सानो।
औ जोङो दा मा मा मा मा बिथिं बा मा मा आयदायाव फालांगि खालामनानै ओ गावनि जिउ खौ दैदेननायाव गोबां मदद होयो होननानै सानो?
फालांगि खालामनायाथ' गोबां रोखोम दं नोंथां बेवहाय जाहैबाय जिब जुनारफोरजोंबो फालांगि खालामो। नो हायो आबाद मावनानैबो फालांगि खालामनो हायो बिजनेस मावनानैबो फालांगि खालामनो हायो। गोबां रोखोमनि फालांगियारि आदब खायदा दं नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां। दा दा आङो नोंथांनिसिम ओ जिब जुनारनि सायावनो सावरायनो सानदों जिहेथु जिब जुनारखौबो जों फालांगि खालामनाय जायो नङा हबा? दा जोङो ओ सबनिस्राय सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय बा सानफ्रोमबो फालांगि खालामनाय मा जुनारखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
ओरैनोथ' सानफ्रोमबो फालांगि खालामजफ्लेबाय थानाय जिब जुनारफोर जिबआ जाहैबाय ओरैनो अमाया सानफ्रोमबो फालांगि यारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो मोसौ बोरमाफोरा मोसौ बोरमा दाउफोरा सानफ्रोमबो फालांगियारि हिसाबै बाहायजाथाव
औ नंगौ नामा नोंथा दा नोंथाङा सानफ्रोमबो नुनाय हिसाबै फोरमायबाय आंनि सिगाङाव दाउ अमानि बेलायावनो दा नोंथाङा ओ दा सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय अमानि बेसेनखौ मिथिगौ ना
अमानि बेसेनाथ' जोंनियाव ओरैनो टु पइन्ट फाइभ थ्रि पइन्ट फाइभ बिदि सोलियो नोंथां
औ नंगौ नामा दा ओरैनो आ जोङो अमाखौ गोदानानै फानोब्ला से से किल'ग्रामाव बेसेबांसो रांनि बा बेसेबांसो आ जोङो रां मोननाय जागोन बेखौ फोरमायनो हागोनना नोंथां?
ब्रैजौ थामजौ बाजि बेफोर बेफोरसिमहालागै मोनो आरो
नोंथाङाबो बेफोरबायाददि बेफार फालांगि खालामफेर खालामो नामा?
आं बेफार फालांगिखौ खालामाब्लाबो आं खालामनो सानो आरो इयुनाव आं खालामगोन होननानै ओ मोनसे थांखि बानायनानै लानाय जादों दा नोंथांसिम आं माखासे बाथ्रा फोरमायनो सान फान्दों ओ दा बे अमानि बेलायावनो जोंनि हालामावबो ओ गोबां मुलाम्फा जानायखौ आं नुनो मोनदों नोंथांमोननि जायगायावबोथ' गोबां मुलाम्फा जाखायो जानांगौ
औ औ
दा जोंनियावहाय गोबां न'खर न'खरनो अमा दं बेखौ जों गासिबो मिथिखायो आरो नु खादोंबो दा आ अ अमाया जोंनि हालामावहाय गोबां न'खरखौ हेफाजाबबो होदों बा जोंनि न'खर खुंनायाव गोबां मददबो होदों दिनै अमा फालांगि खालामनानै जोंनि न'खराव बा जोंनि गामियाव बा जोंनि समाजाव गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनायावबो गोबां रांखान्थिारि बिथिङाव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोन्दों दा नों थां जोंनि हालामथिं बेनि ओ बेसेना खोब गोबां नङाब्लाबो नोंथांमोननिथिं जेरैहाय ब्रैजौ बाजौ ओ मोननाय फोरमायदों थिग बेबायदिनो जोंनि हालामावबो ब्रैजौ बाजौ खौ मोनो आरो गोदानानै फानोब्ला आरो गथायैबोथ' फाननो हायो जोङो ग थायै खिन्थु बैसोजों लोगोसे बाट देरनायखौ नायनानै जोङो बेसेनखौ होनाय जायो नोंथां जेरैहाय जोङो औ नोंथां द दान दाननि उनावहाय जोङो जेरै द' दाननि उनावहाय मालाबा मोनो स्नि रोजा मालाबा मोनो दाइन रोजा बा गोबाव से बोसोर गाहामनिखौ जों मालाबा मोनो नैजि रोजा बा जोङो नैजिबा रोजा बेबायदि दिबो मोननाय
औ बेफोरो नोंथां जाहोनायनि सायाव सोनारो नङा
औ नंगौ नोंथां जाहोनायनि सायावबो सोनारो बेफोरो
अमानि अनगायैबो बेलेग जिब जुनारफोरनि बेफार फालांगि मावबावो नामा
औ नोंथां आंथ' दहायनो बुंखाबाय नोंथां आं दासान्दि बा बे समाव फालांगि खालामथ'वाखै नाथाय आङो माखासे बाथ्राखौ गुबुननिफ्राय मोनथिनो नाजायो आरो माने मिथिनो लुबैयो आरो दा बोरमानि सायावबो फंनैसो बुंनो सानदों आं नोंथांनिसिम दिनै बोरमा फालांगि खालामनाबो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां बोरमानि बेसेनाबो खम नंलिया गोबां जाबाय दिनैनि समाव औ नोंगौ जेरै जों बोरमा फिसाखौनो नायनो थाङोब्ला बोरमा फिसानि दामा जिनैजौ बा जिबाजौ। बेबायदि दाम थांगासिनो दङ आरो जोंहा दिनै मासे बोरमा बिमा फिसिनो हायोब्ला। बेनिफ्राय जों गोबां फिसा मोननो हायो। जोङो बोरमा फिसाखौ बोरमा फिसायाथ थाम दानावबो फिसा होयो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ नंगौ।
औ दा थाम दान थाम दाननि उनावनो फिसा होयो बोरमा बोरमा बिमाया अब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जुदि जोंहा थाम दाननि उनावनो बोरमा मानै फिसा मोनोब्ला अब्ला। बेनिफ्राय जों जिबाजौ बा। जिनै जौ रां मोनोब्ला। गोबां मुलाम्फा जायो। आरो जोंहा बै फिसाखौनो। जोंङो गिदिर खालामनानै बा देरहोनानै। बा बे बोरमाया। फान्था बा जों खासि खालामनानै बेनिख्रुइ आरो बांसिन ओ जों मुलाम्फा जानायखौ मोनदों।
औ।
दा नोंथाङा बोरमा बेदर मोनजाफेरबायना?
आं नोंथां बोरमा बेदरखौ जाफेराखै दे।
औ नोंथां बोरमा बेदराबो जोबोर टेस्टि जायो नोंथां।
औ औ नंगौ औ नंगौ नामा।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बोरमानि बोरमानि बोरमा फिसिनायनि आदब खायदा। दा फंनैसो आंनो बिजिरना होनो हागोन दा?
औ नोंथां हागोन। हागोन नोंथां।
नोंथाङाबो जुदि बोरमा फिसिनो सानोब्ला आं माखासे। माखासे आदब खायदा फोरोंनि नोंथां। नोंथाङा बोरमा फिसिनो सानोब्ला। नोंथाङा बोरमा फिसा लाबोनो नाजानांगोन। आरो हायोब्ला नोंथाङा। बोरमा। बिमा बायनांगोन। जोंहा। बोरमा फिसा बायनायनिख्रुइ बोरमा बिमा बायनाया साबसिन जायो। मानो होनब्ला बोरमा बिमा बायोब्ला बोरमाया। बिमाया लोगो लोगो जोंनो गोबां बोरमा फिसा होगोन नङा होनब्ला। सम जानाय लोगो लोगो जोंनो बोरमा फिसा जगायनानै होगोन अब्ला बै बोरमा फिसाखौ जोङो बे बोरमा फिसानिफ्राय आरो गुबुन मोनसे ओ बेखौ बोरमा बिमा महर होनानै बा जों बेखौ बोरमा बिमा जाजासिम फेदेरनानै बेखौ आरो फिसा जगायनायसिम खालामोब्ला जोंहा बेनिफ्राय आरो बायदाबो लाबसिन जागोन नोंथां दा बे दा बोरमाखौ फेदेरनो थाखाय जोंङा गोबां ओ बिसोरनो दानाबो जाहोनो गोनां जायो मालाबा समाव बिसोरखौ जोथोन लानांगोन मोजाङैनो डक्टरनिबो गोनांथि जायो दा आरो बोरमा फिसियोब्ला जोङो बोरमा खासियाव बांसिन मुलाम्फा जायो आरो बोरमा उदाङै हगारनानै होयोब्लासो बांसिन मोजां रोखोमनि देरनायखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो फिनो हागोन बेबायदिनो
औ औ आङो मोनसे जायगायाव थांनानै नुबोदों नुबोनाया बोरमाखौ बैसां सायाव दोननाय जायो। बेखौ माबा माबाफोर जाहोननि थाखाय दोननाय जायो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेयावबो जोंहा सिगां समनिफ्रायनो फोथायबोयो बोरमाखौ बेबायदि बैसां सायाव दोनोब्ला बोरमानिफ्राय जों बोर मोनो होननानै ओ सिगां समनिफ्रायनो फोथायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बोरमा आ जेब्लायबो गोजौ जायगायावसो थानो मोजां मोनो। आरो जेब्लानो खि बोरमाखौ जोङो गोजौ जायगायाव दोनो बा बैसाङाव दोनो बेयो ओ जेसेबांखि देरनांगौ बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन देरो होननानै फोथायनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ औ बेफोरबादिखौ फोथायबोयो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां फोथायबोयो।। आरो माबाफोर सोंबावनो नोंथाङा।
सोंनोथ' गैथ'ला नोंथां नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर
सोंनो सान्दों आरो नोंथाङा ओ मोसौनि सोमोन्दैथ' मोजाङै मिथिखागौ जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां मिथिगौ
रावबोथ' मोसौ दं जानांगौ नोंथां
औ दं नोंथां दं दं
आदसा दा नोंथांनि न'खराव मोसौ दं जिहेथु दा बे समाव ओ मोसौखौ जों माबोरै जोथोन लायोब्ला बेनिफ्राय जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जोङो मोसौखौथ' ओरैनो जोथोन लाखानांगौ जिहेथु जोङो ओ गुरु हिसाबै ओ मानियो मोसौखौ।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौआ मोसौआथ' मोसौआथ' गांसो जाखायो नालाय गां जों गांसो होनानैबो फेदेरनो हायो आरो बिलाइफोरबो होनानै फेदेरनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां
ओम बेखौ मोसौखौ दोननो थाखाय गलि बानायनाय जायो। आरो गलिखौ साखोन सिखोन लाखिब्लासो मोसौआबो मोजां जायो आरो नोंथां आरो बेफोरजों लोगोसे जे गांसो हिसाबै जोङो हाग्रा गांसो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गांसो मोननाय जायो आरो नोंथाङा मोसौनो होनो थाखाय।
औ नंगौ नामा नोंथां
औ आरो मोसौनि मोसौनि खिया हा
औ नंगौ नामा नोंथां
मैगं थाइगंफोर होनायाव मोजां जायो बिफां लाइफांफ्रा मोजां जायो मोजां सेहेरा जाबोयो बेफोरबायदि बि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नामा नोथां दा मोसौ मोसौनि सायावथ' नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय आंनिसिम नोंथांजों मा माखासे बाथ्रा सावरायनानै जोबोद गोजोननायबो मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोन्थिनानै आं गाव खौनो मुलाम्फा जानायखौ मिजिं थिबाय दा नोंथांजों बेखिनि सावरायनानैनो आं नोंथांनिसिम आरो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय बा साबायखर बावनायखौ जासिहरबाय नोंथांजों इयुनाव आरोबाव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोनखौ आं मिजिंथिबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनोदोनथ'सै दां दे बिदिब्ला नोंथां